हेलौ।
औ हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादोंना।
औ खोनादों।
औ जों दा मानि सायाव सावरायनो नागिरदों।
जोङो ओ जोंनि बे फोरबोफोरनि बागैसो सावरायलायनि दिनै।
औ औ। नोंथाङा बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायना दो
औ बैसागो फोरबो बैसागो फोरबो होनना बुङोब्ला बैसागो फोरबो माने जोंनि बिखा बि ख्लोनि खावसेबो होनना बुंजायो मानोना बैसागोखौ जोबोद गाजा गोमजायै। खुंफुंनाय जायो नालाय जोंनि गेजेराव।
औ।
बैसागोआ ओ जोंना मोनथाम रोखोमनि थायो बेफोर जाहैबाय मागो बैसागु बेनिफ्राय काथि बैसागु बेनिफ्राय मोनसेया बयनि बयनिख्रि गिदिरसिना जाहैबाय रंजालि बैसागु नोंथाङा रंजालि बैसागुनि बागै एसे फोरमाय थिलाय
औ जागोन नोंथां रंजालि बैसागोखौ जोङो ओ सैथ्र' दाननि जोब था सानखालिनिफ्राय सान सनिया लासे खुंनाय जायो ओ गिबि सानखौ जोङो मोस सौनि मोसौनि सान महरै फालिनाय जायो बेखालि मोसौ फोरखौ थुखैनानै दैमा बा हाखरफोराव थुखैनानै ओ लाव फान्थाव हालि दिग्रिलिथि बिलाइजों बोरमाव बुज्रावज्राव लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदि खुगा मेथाइखौ खनै खनै मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो मोनाबिलि समाव आव मोसै फोरखौ जोङो सिबिनाय जायो बिसोरनो गान फाना जों बिसोरखौ खानाय जायो आरो
औ नंगौ
खांनानै बिसोरखौ जोङो उदाङै हेंगारनानै होनाय जायो आरो बिसोरनि मो दोम आव थारायजों बायदिसिना गाब दागो होनाय जायो बै दागोखौ जाहाथे बै सानखालि मोसौफोरखौ उदाङै हेगारनाय जायोना बेनिखायनो बिसोरखौ जाहाथ बे गुबुन जिब जुनारफोरा मोसा मुफुरफोरा अरनो हाया एबा बिसोरनियाव जेबो बेमार आजार जाया गाराय बायदिसिना जाया बेनि थाखाय बे दागोखौ होनाय जायो नैथि सानखालि आरो मानसिनि बैसागु जायो मानसि बै सागुखौबो जोङो नैथि साननिफ्राय खुंनाय जायो बैखालि गथ गाथाय, बोराइ बेन्थ, सेंग्रा सिख्ला गासैबो उन्दैखौ गेदेरा अननायजों आरो गेदेरफोरा उन्दैखौ मान सनमान बिदि खालामनानै बै खालि जोङो गामि गामि रंजानो ओंखारलांनायखौ नुनो मोनो आरो खाम ज था बायदिसिना लानानै बायदिसिना खुगा मेथाइ रोजाबनानै जोङो गाजा गोमजायै ओ नोंथाङा नोंथाङा रंजालि बैसागोआव जोङो बायदिसिना गोखा गोखै जायो नङा होमबा बै गोखा गोखैनि मुंफोर गोखा गोखैनि मुंफोरखौ इसे फोरमायनानै हो
औ गोखा गोखै होनना बुङोब्ला गुबैयै जोंनि बै हाग्रायाव खानानै मोननाय एबा उदाङै मिथिंगानि बिखायाव खानानै मोननाय बैफोर मैगंखौनो बुंनाय जायो। ओ जेरैबायदिहाय जोंना दं दिंखिया बेबायदिनो दं मा थि गालदाब खार खान्दाय बिजौ, दिं दिङा बेफोरबायदिनो हांसो आफा गोखै होनना बुङो ब्ला हांसो आफाया गोखै जायो बिबिदिनो ब्राह्म बिलाइ बिदिनो
औ
बिलाइ खुंखाया जोंना गोखा जाहैबाय बिदिनो बिदिनो गोबां लोगोसे नारजि नारजियाबो गोखा जाहैबाय बिदिनो गोखा गोखै बायदिसिना मैगं खाबथिंनानै जोङो बै सानखालि जानाय जायो जाहाथे जोंनि देहायाव थानाय खायसे बेरामफोरा जोंनि देहानिफ्राय ओंखारलाङो एबा गोजान जालाङो बेफोरनि आसायावनो जोङो बै सानखालि बायदिसिना हाग्रानिफ्राय खाबथिंनानै मैगंफोरखौ संनानै जानाय जायो आरो। औ
बिनिफ्राय जोङो ओ रंजालि बैसागुआव माबायदि है रं जायो एसे फोरमायथिलाय नोंथाङा सोर सोर मोसायो माबायदिहाय मोसायो मा गाननानै मोसायो
औ रं जालि बैसागुआव जोङो उन्दैनिफ्राय गेदेरसिम बै मोसौ बैसागुनिफ्रायनो गोसोआ एखेबारे ओ गुदुं दुंहाव दुंहाव बेबाय दि थासारि जायो जोंनि गेजेराव जानाय लोंनाय बायदिसिना बाहाय बाहागि फैनाय बै समावनो जायो आरो न'खर न'खर बिदि थांनानै गावनिख्रुइ गोदोरफोरखौ गिबियावनो जोङो सनमान खालामग्रोनानै बेनि उनाव खाम सिफुं जथा सेरजा बिदि लानानै खुगा मेथाइ खनै खनै ज' ज' गासैबो रंजायो आरो बै रंजानायाव हिनजाव माहारिफोरा गावनि आंगो हारिमुनि दख'ना फास्रा रेगेरेगां आर'नाइ बिदि गाननानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो
नंगौ नंगौ।
हौवा माहारिया गामसा आर'नाइ आरो आथिखालाव ओंखारनाय आर'नाइ ओ गस्ला बेफोरखौ गाननानै लैहोर लैहोर ज' ज' मागिनानै न'खर न'खर बिदि थांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदिनो बैसागु समाव ओ खायफा खायफा ओनसोलाव सेथ से खालार एबा स्नि खालार नहालि बैसागुनि जोबथा सानाव जोङो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंनायखौबो नुबोगासिनो दङ। बेफोर जोंनि गेजेराव दासिमबो सोलिगासि यैनो दङ।
औ। थिग बेफोरबायदिनो जोंङो बैसागु बोथोराव गोबां दामग्रा देग्रा बर'नि आगजुफोरजों जोंङो मोसायो नंङा होमबा? जेरै बायदिहाय सेरजा। सिफुं, जाबख्रिं। खाम नंङा होमबा बेफोरखौ लानानै जोंङो मोसानायखौ नुनो मोनो।
नंगौ।
उम। थिग बेफोर बायदिनो जोंना ओ बैसागुनि बागै बेथ' जों एसे सावरायबाय बेनिफ्राय इसे आरोबाव बुंफोरबावलाय नों। नोंथांङा बैसागुनि बागै।
औ। उम आथिखालाव ओ रंजालि बैसागुखौ जोंङो न'खर न'खर खुंनायजोंबो बा न'खर न'खर से ओ मोसौ बैसागोनिफ्राय सान स्नि खुंनायनि अनगायैबो जोंङो ओ बायदिसिना फरायसालि मुलुगसोलोंसालिमाफोराव। जोंङो बैसागोनि आगोलनो बा साननै सानथाम सिगांनो जोंङो आगु बैसागु आगु रंजालि बैसागु बेफोरबायदि फालिनायखौ नुनो मोनदों। बेफोराव जोंङो। ओ हाजोनिफ्राय एबा हायेननिफ्राय बायदिसिना गोखा-गोखै मैगंफोरखौ खानानै गेदेर गोलाव आलासिफोरखौ लिंनानै आरो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन हादोरनिबो मानसिफोरखौ लिंनानै जोंङो जोंनि हारिमुनि सिनायथिखौ बिसोरनि गेजेराव दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदि। बिदिनो जोंनि बैसागुआ गोदोनिफ्राय दासिम मोजांङैनो सोलिबोबाय थानायखौ जों नुगासिनो दंङ।
औ औ। थिग बेफोरबायदिनो जोंङो बैसागु जोंनि ओ आं गो होननानै बुंजायो नंङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
औ रावबो एना एनि गैलायै रावबो मुगैलायै बै बैसागु सानाव जों गासैबो गावनि खामानिखौ दोनथ'नानै
औ औ
बो रंजानो होननानै गोसो खुसियै बोराय बुरै गथ' ग थाय गासैबो ओंखारबाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
बै सानखालि औ जेनेबा बोरायफोराबो सेंग्रा बायदि मोनलायलाङो गावखौनो नङा होमबा? बोथोरजों लोगोसे गावखौनो सोलायनाय मोनो समजों लोगोसे गावखौनो सोलायनाय मोनो रं जानाय मोनो गावनि दुखु दाहाब बायदिसिनाखौ दोन्थ'नानै गासैबो रंजानायाव मुखुब जायो बै सानाव।
औ
दे नोंथाङा एसे बुंफोरबावलाय माबा एसे औ
औ औ आरो बैसागो समाव जोंनि न'खरनि मानसिफोरा बहा-बहाबा जुदि खामानि मावनो थाङो। बै सुबुङा न'आव फैथारगोन आरो रंजालिसाखौ गाजा गोमजायै खुंथारनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि आंगो हारिमुखौ बेफोरबाय बिदिनो ला-लाखिबोगासिनो
औ औ
औ
औ
औ रंजालि बैसागोखौ बेफोरबायदिनो दाब दाब जायगायाव जोङो खुंगासिनो दङ। गावनि राव हारिमु गासिबखौबो जोङो जौगाहोनो थाखाय फोराबो बेफोरखौ नुनानै बेनिख्रुइ आरो मोजांसिनै जोंनि बैसागु रंजानाय जोंनि खुगा मेथाइफोरखौ जोङो सामलायलांगासिनो दङ।
औ दे अब्ला नोंथां दिनै बे औ औ औ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै दिनै दे नोंथां।